अ नोंथां। मा होनो जोंहा मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दै सावरायना सो फनखौ हरनाय जादों। नोंथाङा सावराय जागोनबा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां। नाङा आंनो फाइ होन्ला माखौ बुङो आरो सोलोंथायाया सुबुंनि जिउ मानो गोनां बिनि सोमोन्दैसो फोरमायनानै होनोलाय
अ बेनि सिगाङा आं नोंथांखौ बुंनो सानो बे सोलोंथाइखौ गोदोनिफ्राय बा ओ आथिखालसिम माबायदि सोलायबोदों नोंथांनि ओनसोलाव बेखौ फोरमायग्रोना होगोन हागोन नामा?
औ हगोन नोंथां।
सोलोंथाइ होननायोबाथ' जोङो बुंनो हायो माने सुबुङा मा होनो जाय सोलोंथाइ लानाय जायखिजाया मोनसे आयदानि सायाव सोलोंनाय एबा जायखिजाया माने रोंगौथि मोननायखौ जोंसो मथाइ होनना बुङो सोलोंथाइया जाबाय गुबुन गुबुन रोखोमनि लानो हागौ। जेरै जोङो मा होनो मानो गावारि सोलोंथाइ एबा मा होनो गुबुननिफ्राय लानाय सोलोंथाइ बेबायदि जोङो लानो हायो आरो नोंथां। सोलोंथाइया जाबाय सुबुंनि जिउआव मोनसे गोनांथार बाहागो। सोलोंथाइ गैयाबा सुबुङा थांना थानायाव गोबां मा होनो साबजालायाव गोलैनो हागौ आरो नोंथां सोलों खानो जाहैबाय मोनसे सासे सुबुंखौ समाज दानाय न'खर दानाय आरो समाज बेंनायाव मोनसे गाहाय बिफाव लाहोयो आरो नोंथां सोलोंथाइयानो सुबुंनि जिउआव मोनसे मा होनो गाहाय बाहागो होननानै जोङो बुंनो हायो। सोलोंनाय थाब्लासो सुबुङा जिउ खांनाय राहायाव गोरलै खालामना खालामना लानो हागोन जेरै जोङो सोलोंथाइ मोनब्लासो मा होनो साखरि मावनानै एबा गावखौनो बेंना लानो हागोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जोङो गोबां रोखोमै लानो हायो जेरै जोङो एबा‌ मोननै भागो दं आरो सोलोंथाया नोंथां। जेरै जोङो फरमेल इदुकेसन ना आरो नन फरमेल इडुकेसन। बे मोननै राहाजों जायो आरो जेरै जों फरमेल इडुकेसन होनबा जोङो मा मा होन आयेनारि सोलोंथाइखौ जोङो बुजियो आरो नोंथां जे आयेनारि सोलोंथाइ जों माब्रै लायो होनना बुंङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन नोंथां गिबियावनो जोङो मा होनो जोनोम जानायनिफ्राय जोङो गाैखौबो रोंना फैया बेखौ गिबियाव जोङो ओ फरायसालियावसो थांनानै फोरोङो मा होनो सोलोंथाइखौ लानांगोन जेरै जोङो जोनोम जानायनिफ्राय जों थाम ब्रै बोसोर जाबा जों गथ'फोरखौ एबा गथ' सा खौ फरायसालियाव हगारो बै हगारनाय फरायस गिबियाव हगार हरजेननाय फरायसालि जाब जोंहा अंगनवादि एबा फाउन्डेसन बुंनाय जायो बेखौ बे फाउन्डेसनावनो जोंहा गथ'खौ मा होनो हांखो सिनायथिनायखौ जोङो जागायजेनो आरो जेरै जोङो गेलेनायनि गेजेरजों ए बि सि डि क‌ख' अ आ फोरखौ जोङो फोरोंनाय जायो आरो बेयाव गोबां गथ'फोरनि गथ' गोनोखोआरि बिथांमोना बेयाव फोरोंनाय जादों। गथ'फोरखौ माबायदि गेलेनायजों जों फोरोंनांगौ बेबायदि खान्थि एबा राहाजों गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बे फाउन्डेसन स्टेजआ बारलाङो आरो दा बे फाउन्डेसननि स्टेेजनि बारखांनायनि उनाव जोंहा मा फायो प्राइमारि एबा मा होनो गुदि सोलोंथाइ होनना बुङो नोंथां। बियो फैयो आरो बे गुदि सोलोंथाइयाव जोंहा मा गथ'खौ जोङो एसे आबुं जौगानायाव जों लाबोयो माने बैफोर सोलोंखांना बुंनाय हांगो सिनाय हानायखौ जों बेयाव माने आबुङै रोंफैयो आरो नोंथां जेरै जोङो खन्थाइ फरायनाय रायथाइ बुंनाय स सल' बुंनाय बेबायदि खोथाफोरखौ जोङो बे फाउडेसन एबा माबायाव मा होनो प्राइमारि स्टेजाव जोङो सो फोरोंनाय जायो आरो जेखौ जोङो गुदि सोलोंथाइ होनना बुङो बेहााय जेब्ला जोङो से थाखाोनि बा थाखोसिम जों फोरोंनाय जायो बे बा थाख रो आरो से थाखोनि उनाव जोंहा मा गेजेर सोलोंथाइ होनना बुङो जोङो बे खौ बे गेजेर सोलोंथाइयाव जोङो मा होनो गथ'फोरखौ मोनसे आबुं गोजौसिन सोलोंथाइखौ जोङो हायो बे सोलों थाइयाव जोंहा मा गथ'फोरा गासैबो गावनो रनसायनानै फिननायफोरखौ लिरनो हायो। गावनो मा ओ हारसिंनो फरायखांनानै हारसिंनो सोंनायनि फिननायखौ होनो हायो आरो बे स्टेजाव बे बे गेजेर सोलोंथाइयाव बेबायदिनो गेजेर सोलोंथाइनि उनाव जोंहा गोजौ सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइयाव गावनो गाव फरायनानै बुजियो गावनो प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामो गावनो मा होनो प्रजेक्ट लि नो हानाय बे जाहै आरो बे समायाव बेबायदिनो जोंहा मा होनो सोलोंथाइया जायो आरो नोंथां बेनि उनाव सोलोंथाइ लाबावो ओ मा होनो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बेनिफ्राय जौमा सोलोंथाइ लानायनिफ्राय मुलुग सोलों सोलोंथाइ लायो बेफोर सोलोंथाइफोरखौ जोंहा लाखांनायनि उनाव जोंहा गोबां मा होनो स्टेज बाय स्टेज स्टेज माने बाहागो बा बाहागो जोंहा मा होनो फोरमानलाइबो मोनो बे फोरमानलायानो जाहबाय जोंहा आयेनारि फोरमानलाइ होनना बुङो बे आयेनारि फोरमानलाइखौ बेखौनो जोंहा सोरबा सोङोब्ला नोंहा बेसे सोलोंथाइ दं होनब्ला जोङो बे आयेनारि फोरमलाइजोंनो जोङो सार्टिफिकेटखौ देखायनानै जोङो आङो बिए पास आङो एम ए पास आङो डक्ट'रेट डिग्रि खालामदों होननानै जोंङहा देखायनो हायो आरो मा जोङो जिउनि दैदेननायाव साखरि साख्रियाव नांगौ जायोब्ला जोंहा बे फोरमानलायखौ दिन्थिनाय जोंहा सोरखारि साख्रिखौ मावनो हायो आरो नोंथां। आरो जोंहा मा नन फरमेल इडुकेसन होनना बुङोब्ला बेखौनो फोरमायो नोंथां जोंहा नन फरमेल इडुकेसना जाहैबाय माने बियो ओ मा होनो ओरैनो गुबुननिफ्राय नुनानै सोलोंनाय जेरै जोंहा खासे जोनोम मोनखांनायनि उनाव गथ' स' जेबो ओ रोङा नालाय बेखौ जोंहा मा खालामो बेहाय ओ गथ'आ बिमा बिफानि गिबियावनो सोलोंनोसैनो बेनि उनाव ओ बिमा बिफाया सोलोंखांनायनि उनाव जोङो गुबुननिफ्राय सोलोङो गथ'फ्रा बे रायलायनानै सोलोङो आरो बेहाय। जेबो फरमेला गैया बेहाय गुबुना जा बुंदों बेख खौनो लायो नुनानै सोलोंदों जेरै मिथिंगानिफ्राय नुनानै सोलों समाजनिफ्राय नुनानै सोलोंदों। बेफोरखौनो मो जोंहा नन फरमेल इडुकेसन माने जोंहा बेयाव जेबो आयेन गैया बेखौ जोंहा गुबुननिफ्राय नुनानै मिथिंगायारि ओ बिथिंनि फ्राय सोलोंनायखौनो जोंहा नन फरमेल इडुकेसन होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां जोंहा सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो नोंथां। आरो जोंथां जोंहा बेनि गेजे जोंहा दावबायनायनि गेजेरजोंबो सोलोंथाइ गोबां लानो हायो जेरै जोंहा गुबुन मोनसे जागानिफ्राय गुबुन मोनसेयाव थांनानै सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङा आं आं आंथ' बुंबाय नोंथां सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय बेखिनि बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम सिगाङाव बुंबाय आङो दा नोंथाङाबो आंनाव आंनो बैफोर सो-सोलोंथाइया सुबुंनि जिउआव मानो नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
अ दे सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनायसाय।
अ थारमाने आं बेखौसो फोरमायनो सानदों जे गोदोनि सोलोंथाइ आरोरो आथिखालाव माबायदि सोलायबोदों बेनि बागैसो फोरमायनो सानदोंमोन आं।
औ नंगौ नामा नोंथां? दे फोरमायलाय।
गोदो गोदो माबायदि सोलोंथाइमोन आरो माबायदि खोलोंथाइ लाबोदोंमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलायलांनो हमदों।
औ नोंथां।
बेनि सोमोन्दैसो माने ओ गोदो जेरैबायदि सोलोंथाइ लाबोदों माने आथ थिखालाव गोबां ओ मा होनो डेभेलप जाबोबाय आरो ना।
औ नोंथां औ।
दे नोंथां फोरमायलांबाय थादों।
हो?
नोंथाङा फोरमायलांदो।
ओं माने गोदोनि सोलोंथाइया माने गोदो एसेबां सोलोंथाइ लानो थाखायबो माने असुबिदा जायोमोन नालाय ओंखायनो सोलोंथाइआ गोबां खम जायोमोन गोबां ओ फरायसालिफोराबो खममोन बा गोजान गोजान जायोमोन ना आथिखालाव गोबां फरायसालियाबो गोबां जाबोनो हमदों आरो सोलोंथाइयाबो बांबोनो हमदों आरोना।
गोदो माने ओ गारि मथ थर हान्था मेलानिबो खम गैयैमोननि थाखाय गारि मथर गैयिनि थाखायबो सोलोंथाइ लानो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां सोलोंथाइनि माने बिबाङाबो माने सोलोंथाइ लानानै बांबोनो हमदों लोगोसे थांलाय फैलाय हान्था आरो गारि मथराबो बांबोन हदों बेनि थाखायनो सोलों बांबोदों मानो होनबा गोदो खायसे सोलोंथाइनि सोलोंथाइ होनो थाखाय फोरोंगिरिनिबो ओ मा होनो
गोनांथि
दिनैबो आंखाल दङमोन आरो नांगौ बायदि सोलोंथाइ होजोबनो हायामोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइनि आंखाल आंखाल गैयि जाबोनो हमदों जालांदों बेनि थाखायनो ओ सोलोंथाइयाबो बांलांदों अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिमोन बेफोरबायदि सोलोंथाइ होननायफोरा गोदोनिफ्राय माबायदि सोलायबोदों?
गोदोनिफ्रायथ' नोंथां दा जोंङो बुंनो थांङोब्ला थारैनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो। गोदो जोंहा सोलोंथाइ लानोबो गुबुन गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन दा नाथाय जोंहा नसुंवानो जोंङो सोलोंथाइखौ मोननो हायो होननानै बुंनो हायो मानो होनना बुंङोब्ला ओ गोदो माने फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा जो गोबां खममोन आरो आरो सुबुं अनजिमाया खममोन जायनि जाउनाव जोंङो खाथिफोराव जों फरायसालिखौ मोननो थांङामोन आरो नोंथां बेनिखायनो औ बेनिखायनो जोंयो दा सुबुं अनजिमाया बांबाय नालाय जोंहा फरायसा नि गोबां फरायसालिनि गोबां गोनांथि जानायलाय सरखारारफोराबो एबा बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय राहा लानानै दा गामि ओनसोलाव गावब गाव गामियाव फरायसालिफोर गायसनना होदों आरो नोंथा बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइखौ नसुंसेयावनो लानो हायो आरो नोंथां आरो गोदोथ' नोंथांमोन जेरै लामाफोरा हान हान्था मेलानि थाखाय जोबबोद गाज्रिमोन बेथ' नंखागौ नोंथां। गोदो जोंहा ओ मा होनो न'निफ्राय ओंखारनोनो हायामोन मानो होनबाना लामाफोरा फिसा फिसामोन एबा एसे अखा हाबानो हाब्रु जायो। हान्था मेलायाव थांलांनो थाखायबो जोंहा मोसौ गारि लांनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायोमोन। हाब्रुनि थाखाय मोसौआबो बोनो हायामोन आर' बेनि थाखायनो मा जोंहा गारि मथरावथ' गैखायामोन नो नालाय बै समाव बेनिखायनो एसे गोब्राब मोन सोलोंथाइ लानो दा नाथाय जोंहा गारि मथर हान्था मेलानि थाखायबो मोजां जाबाय गारि मथराबो बांबाय ज जा जेराव थांनो गोसो बेयावनो जोंङो थांनो हानाय जाबाय आरो ओंखायनो सोलोंथाइया दा गोरलैयै लानो हायो आरो नोंथां। नोंथाङाबो आरो माबाफोर मोनथिबावगौ नामा एसे फोरमायबावनाय आंनोबो
अ हागोन नोंथां ओ जेरै जोंङो ओ मिथिखायोदि ओ गोदो गोदाय ओ जेरै सुबुंफोरा ओ सोलोंथाइ लायनो थाखाय ओ लानो हायै हायामोन आरोना मानो होनोबा गोदो बेनि उनाव गोबां रां रुफानि आंखालजों लोगोसे जोंना फरायसालिनिबो गोबां आंखाल जायो। बाय ओ जेरै जों सासे सुबुंङा फरायनो थाखाय जोंङो जेरै गामि ओनसोलफोराव ओ फरायसालिफोरखौ जों गैयाखौनो होननो हायोमोन। ओ बिनि उनाव जोंङो जाय बे फरायसालियाव थांनो थाखाय गोबां लामा जेरै लामा आरिनिबो गोबां ओ हेंथा जाबोयोमोन एबा जेंना दंमोन जेरै बे फरायसालिफोरा गोबां गोजान गोजान जायगायाव थायोमोन जेला जोंहा थांनो थाखाय ओ जेरै मटर गारि एबा साइकेल आरिबो गैयामोन ओ जेरै साइकेल आरि सलायनो थाखाय आरो जोंहा हान्था मेलानिबो गोबां जेंना दंमोन दा नाथाय आ आथिखालाव समजों लोगोसे बिगियानगिरिफोरा जेरै दिहुनबोनाय जेरै साइकेलनिफ्राय गारि मथर ओंखारबोगासिनो दं गारि मथरनि जेरै रेलगारि लोगोसे दिनो जेरै बिरखं आरि दिहुनबोगासिनो दं बेफोरबायसानो जोंहा ओ स खम समाव जोंङो थांनो थाखाय फरायसालि एबा नंङाबा जोंङो जुदि जोंहा दाबसे जायगायाव जुदि जों गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय थांनो थाखाय जोंहा ओ बेफोर जों जोंहा हेफाजाब एबा थाबैनो सहैनो हायो आरोना लोगोसेनो सोलोंथाया गोदोनिफ्राय दा गोबां जौबोगासिनो दं जेरै जोंनि बर' हारियावनो जेरै
औ दा
गोदो गोदाय गोबां ओ जेरै लेखा रोंङि सुबुंफोरानो बांसिन होननानै जों बुंङोबा ओ बुंनो हायो आरोना ओ दानि जुगाव जोंना गोबां जेरै डाक्टर इन्जिनियार जेरै गोबां रोखोमनि जेरै पुलिस अफिसार आरिफोराबो जोंना ओ जागासिनो दं आरोना दे होमबा न' नोंथां
औ नोंथां ओ समायथ' जाबाय औ नोंथां नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय